औ नोंथां हेल' नोंथां आदसा नोंथाङा दाबो उन्दुवाखै नामा नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ नोंथां
आङो नोंथां ओरैनो दं नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ मा थपिक
टपिका बेनो जे ट्राइभेल खालामनाय बा बेरायनाय आरोना नोंथां टपिका बेनोमोन आरो
औ - औ अब्ला आं एसे फोरमायना होनसै नोंथांनि सिगाङाव ना
औ
औ जों बिदि
अ नोंथां नोंथां ट्राइबेल बा बिदिनो बेरायनानै जोङो मा मा मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां
औ -औ -औ
औ
अब्ला आं बुंनानै जायो जे जों गोजान गोजानाव बिदिनो ट्रेभेल्स ट्रेभेल्स खालामहैनाय बा बेरायहैनायनि सायाव बुंनो थाङोब्लाथ' जों बिदिनो गोबां बेफोरबायदिनो गोजान- गोजान जायगायाव थांनो हायो जोङो जेरै बेरायनाय होनोब्लाथ' जों बेफोरबायदिनो थावां होन लादाख होन गोबां मोजां- मोजां समायना -समायना जायगा दा जेरै हिमालया होन हिमालयान होन हिमालयान होन आरो बेफोरबायदिनो गोबां शिलंफोर होन गोबां बेफोर बिदिनो समायना- समायना बे बिदिनो जायगाफोर दं आरोना जों जेरै जों ट्रेभेलस खालाम हैनोब्ला जोङो जेरै जों बाइकजोंबो थांनो हायो जों गारिजोंबो थांनो हायो जोङो जोङो ट्रेनजोंबो थांनो हायो बेफोरबायदिनो गोबां राहा दं आरोना थांनायनि जों जेरै जोङो ग्रुपआव थाङोब्ला जोङो। बेफोरबायदिनो गोबां इन्ट्रेस्ट मोनलाङो जों बेरायहैनायावहाय ओ बेफोरबायदिनो गोबां जायगाफोर दं जेरै जों ओ लं ट्रिपाव थाङोब्ला जों जेरै बाइकजों थाङोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो ओ सामानफोरजों लानांगोन जों जाहाथे जोङो बेरायहैनायाव जोङो बेफोरबायदिनो जोबोद ओ जेबो दिगदार जायिफोरबायदि बेफोरबायदिनो जों ओ याव बेराइहैयोब्लाथ' जों जेरै जों लादाखाव थाङोब्ला जों बिदिनो ओ हमना ला जोंनावहाय गोबां बेफोरबायदिनो सामानफोर आरो रां रुफा थानांगोन जोङो बेफोरबाय नो लोगोसे जोंनाव मबेल जे मोजां खेमेरानि मबाइल जों बेफोरबायदिया थानांगोन जेन जों जाहाथे ब गोजान जायगायाव बेरायहैयोब्ला जों बेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै जे भिडिअफोर खालामनानै बा फट'फोर खेब नानै जोङो ओ लाबोनो हायो आरो जों बेफोरबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायबो बेरायनो हायो आरो द जेरै जोङो ओ बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि होनोब्लाथ' जों बेफोरबायदिनो शिलं होन हिमा दा गोन गोबां बेफोरबायदिनो हिमालय हाजो बेफोरबायदियाव जोङो गोबां ट्रेभेल्सफोर खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों आं थांखांबाय आरोना बेबायदिनो थाव आवबो आं थांखांबाय ओ बेफोरनो जोबोद ओ समायना गुसु जायगाया ओ गोबां मोजां मोजां बेफोरबादिनो प्लेसफोर दं आरो नोंथां ओम बुंनो थाङोबाथ' बेफोरबायदिनो ओ
जोङो थाङोब्ला जोङो बेरायहैयोब्ला बाइकजों बेरायहैयोब्ला जोङो गोबां ओ सामानफोर ओ
लानांगौ जायो जेरै सामानफ्रानो जानाय जोङो ओ मोनसे टेन्ड लानांगोन जों इदिनो जाहाथे जोङो उन्दुनायफ्रावहाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ जेबो ओ मोनाफोर जेरावबो हर थालांनो हायो जों जेरै मोजां मोजां जायगाखौ जोङो एक्सप्लर खालामलांनो हायो जेन जाहाथे जोंनाव टेन्टफोरा थानांगोन आरोना नोंथां। औ। औ जोङो जेरै गारिफोरजों थाङोब्लाथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो ना। जों जाहाथे जोङो ओ लामाफ्रावबो जोङो जेबो दिगदार फोरखौ जोङो मोननो हाया जों बेफोरनि गोजान गोजान जायगायाव ट्राभोल खालामोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जों जोबोद मोजां समायना समायना जों जायगाफोर बो जों नुनो मोनो आरो जों जों नुफेरि बुस्थुफोरखौबो जों नुनो मोनो बेबायनो गोबां जों हाजो हाला फोरखो बेफोरबायदियाव जोङो बेरायहैयोब्लाथाय' जोङो गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनलायलाङो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ औ। जोङो बेफोरबायदिनो गोबां ओ जायगाफ्राव बेरायहैनो हायो आरो जेरै जोङोथ' ओ नेपालावनो जे गोबां ओ नेपालावबो गोबां समायना समायना जायगा दं जों बेफोरावबो बेरायहैनो हायो आरो बेरायहनायनि जोंहा ओ जोंनाव फार्स्टआवनो जोंनाव रां रुफाया थाग्रोनांगोन। आरो बेफोरबायदिनो जों बाइकजों थाङोब्लाबो जोंनाव बाइकआ थागोरनांगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां। गोबां जों बाइकफोर गैयाब्लाबो गारिफोर गैयाब्लाबो जों गोबां बेफोरदिनो बासफोरजों थांनो हायो। आजिखालिनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो राहा लामा दं जों बेरायहैनायनिबो। ओ जों बेरायहैब्ला गोबां बेफोरबायदिनो गोदान गोदान जायगाफोरखौ जों नुनो हायो आरो गोबां जोङो ओ
गोबां जोङो मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै आरो जों गोजान गोजान जायगायाव बेराइ बेयोब्ला गोजान जायगाफ्राव बेरायहैयोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आदबफोरखौ जों नुनो मोनो। जों गोदान गोदान ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेफोरबायदिनो ओ जोङो
हमना ला जोङो शिलंआव बेरायोबा जोङो बिदिनो सेभेन सिस्टार ओ जे वाटारफलफोरखौ हाय जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां नोंनिफ्राय?
औ नोंथां औ
औ औ अब्ला नोंथाङासि फोरमायना होदो।
मार्च बिदिनो जोङो गोजान गोजान लामा ओ बिदिनो गोजान गोजानाव बेरायहैनो थाङोब ब्ला बिदिनो जोङो गोबां समायना समायना नुथथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ जोङो बेरायनायनि जाहोना बेनोखा जे जोङो बैफोर समायना समायना जाय जायगाफोरखौसो जोङो नायनो थाखाय बा बैफोरावहाय बोरै थासारिफोरा राननानै मोनथिनो थाखायसो जोङो थां नाय जाखायो आरो ना नोंथां। दा जोङो बेरायनायनि बेरायनायजोंबो जोङो बिदिनो गोबां एक्सपिरियेन्सफोरबो मोनो आरोना नोंथां
औ।
जों लोगोसेनो जोंङो बिदिनो बिराद जोंनावहाय बिदिनो बिरा ओ थाखा फैसा थानांगौमोन आरोना नोंथां।
औ औ
औ बेे जोङो बिदिनो अबबा अबबाफोर गोजान जायगायावहाय हान्थिनो थाखायब्ला जोंनाव बिदिनो ओ बुरजा रां'था जे बोफोरावहाय बिदिनो ओ समायना समायना नुथायफोरखौबो जोङो नायहैनो थाखाय जोंनावहायो बबाया हाबनो थाखाय जोंनो फैसाबो होनांगौ जायो नालाय नोंथां। औ बेनि थाखाय जोंनि थाखाय फैसा नांगौ जायो आरो बिदिनो जों गारि मथरफोरावबो सोनो थाखाय जोङनो थाखा फैसाखौ नांग्रौ जायो बेरायनो थाखाय आरो नोंथां
औ औ।
आरो जों बिदिनो बेरायनानै जोङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरबो मोनथिनो मोनो आरो थास रिफोरखौबो जोङो जोबोर समायना समायना नुनो मोनो आरो नोंथां जायनि थाखाय जोङ बेरायनाय बा हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो फ्राय जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो बेरायनायावहायो मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ औ।
बिदिनो बेरायनायखौ जों आ उन्दै गेदेर बयबो बेरायनो लुुबैयो आथिखालनि जुगावथ' नोंथां। ओ जे जोङो बिदिनो गोबां ओ गोजान गोजान लामा हान्थिनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जे जोङो नोंथाङा दहाय बिदिनो होनलांनाय बायदि बिदिनो हिमालय फोरावहाय बिदिनो गोबां गुसु जायगा जायो आरो नोंथां। आरो हिमालय हाजोफोरा बिराद गोजौ आरोना नोंथां ओ बयफोरथ'हायो जे जोङो ओरै गोजौ नायखोब्लाबो जोङो गोजौखौहायो सानदांनो हा हाया आरो नोंथां। औ बेफोरबायदि समायना समायना जायगाफोरा दङ आरो जोंनि एसियावनो औ आरो जोङो बेरायनायजोंनो जोङो बां बाथ्राफोरबो मिथिनो मोनो आरो बिदिनो गोबां ओ थासारि आं दहाय होनलांनाय बादि थासारिफोरखौ बिराद समायना समायना नुयो आरो ना नोंथां।
औ औ।
जोङो बिदिनो जोंनि आसामावबो बिदिनो गोबां समायना समायना जायगाफोर दं आरो ना नोंथां। ओ जायखौ जोङो थांफेराखै आरोना नोंथां।
औ
वाटारफलफोर गेलेनायफोर बेफोरखौबो जोङो आसामफोरावनो आसामावबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ
औ आरो बिदिनो गोबां समायना समायना थासारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
जेरै
जोंनि खाथि खालायाव थानाय जे एसे एनै समायना समायना जायगाफोर जों बेफोरावथ' बेरायहैखांबाय आरोना नोंथां औ ओ बेरायनायजों जोङो बेखौनो मोनो जे जोंनाव बिदिनो बेरायनायजोंबो जोंनावहाय मोन से बिदिनो गियानफोरबो हाबो आरोना नोंथां। बिदिनो औ जे जोंनो जोंनो हायो जोङो मा मा नांगौ बा बेरायनाय समाव जोङो मा मा लांफानांगौ बेफोरखौ जोङो मोनथि नो खानाया मोजां आरो ना नोंथां।
औ।
मानोना जोङो बबेबाफोर जायगायावहाय बेरायहैनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर लांफानांगौ जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोङो मिथाइ पाकेटफोर बा मिथाइ जाग्राफोरखौ लांफानांगौ जायो आरोना नोंथां ओ गोजान गोजान लामाफोराव मानोना जोङो बबेबा गोजान गोजान लामायावहाय हान्थिनो थाङोब्ला जे लामा ससेयाव मा जागोन रावबो हमदांसनो हाया बेनिखायनो जोङो अबेबा फोर लामायाव हान्थियोब्ला बा ट्राइभेल खालामोब्ला जोंनो नांगौ बुस्थुफोरखौ बाहायो जोङो लाफानानै थांखानांगौ आरो ना नोंथां जेरै जोङो संनो थाखाय हायो बिदिनो गेस फिसासा लाफानांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो जों बिदिनो जानो थाखाय बिदिनो मिथाइ पाकेटफोर बा मेगिफोर लाफानांगौ जायो मानोना जोङो फिथाइ सामथायाइफोर लायोब्ला गोजान लामा हान्थिनायाव हायो जोङो गाज्रि जानायनि चान्स थायो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो बिदिनो गोजान लामा हान्थिनोब्ला बिदिनो ओ बिदिनो जों हायो माल बुस्थुफोरखौ लाफानांगौ आरो आरो जोङो जोंनि गारि मथरफोराव जेन नांगौ थाव फोर बेफोरखौबो जों लाफा खानांगौ आरो ना नोंथां गेलानफोराव सोनानै मानोना जोङो गोजान गोजान लामाफोर हान्थियोब्ला ओ लामा ससेफोरावहाय बिदिनो थाव जोबना होयोब्ला जोङो नार गारिफोरखौथ' बहा नारनो हानो बेनिखायनो जे थावफोरखौ लाफानांगौ आरो ना नोंथां। औ आरो जों बिदिनो गोबां समायना समायना जायगाफोरखौबो जों जोङो नुनो मोनो गोजान गोजान फोराव आरो ना नोंथां। बेनिखायनो हान्थिनांगौ बेखौनो ट्रायभेल होननानै बुङो आरोना नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा औ। जोंना समावबोथ' जानानै फैबाय दा नोंथाङा दहाय ससे फोरमायलांनाय बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांनिसिम खोनानानै नोंथाङा आंनो फोरमायहरना नै आङो जे मोनथियामोन बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायहरबाय जे आं बेखाय बेखायनो नोंथांखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ औ ओम औ औ।
ना नोंथां औ दे नोंथां।